अखा
नोंथाङा दायो फ्रियैनो दंना नोंथाङा? औ औ नोंथांजों होमबा फ्रियैनो दङब्ला नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो खोथा सावरायनो लादोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ जों होमबा टपिकआ जादों ओ बर'फोरनि ओ गोदोनि फ्राय आरो दासिमहालागै नाफामफोरनि ओ नाफाम आरो गांजेमा बाथोननि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदों नोंथाङा।
औ औ नाफामा आरो गांजेमा ना ओ नाफाम नाफामखौथ' जोङो औ औ औ ओ गांजेमा बाथोनफोरखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ जाहैबाय। जबाबबो जेरै चिरांनि टाइमाव थ' गांजोबमाखौ बहुद मोनोमोन आरो ओमफ्राय आथिखालाव नुनो मोननो थांलिया आरोना जेरै दैज्लां समायाव गांजेमा बुहुद मोनोमोन ओ गोदोनि टाइमावहाय मानो होनोबा ओ बिदिनो रासायनारि हासारखौ खम बायनायनि जाहोनाव माने मा होजों सकुटियावहाय हाग्रा बंग्रा गोबां जानायलाय खनसे ओ बिदिनो ओ बिफां लाइफाङा बारा जानायखाय ओ सुबुं अनजिमाया खमखाय आरोना गोबां बिदिनो ओ
बेफोरबायदि बुस्थुखौ माने मोनोमोन आरोना। आरो आथिखालाव बेफोरखौ नुनो थांलिया आरो गोदोहाय मा बिदिखौ ओ गोबां मोननाय जाहैबाय जे जो मोन्नाय जानायनि जों नुबाय मा बेफोरखौ ओ ओ हमनानै लाबोनानैहाय न'आवहाय ओ बिदिनो जाखिनि जानांगौ ओ बेसेबां खिनि फोथै बेसेबां जाजागोन बिनि बागै हिसाब लानानै बेखौहाय मा सोरबा भाजा माने सायनानै बेखौ गांगोखौ आलादा आलदा खालामनानैहाय आथिङाखौ आलदा खालामखांनायनि उनाव मोदोमखौ लानानैहाय मा ओ बेखौ एव फ्रामनानै एबा साव फ्राय जायो सोरबा बाथोन देनानै जायो सोरबा बिदिनो बायदि बायदि रोखोम एवना जायो आरो बेफोरनि उनावहा ओ नाफाम नाफामखौथ' मिथिखागौ ओ नाफामाखौ सिगांहाय ओ सिगांथ' नाफाम बानायनो थाखाय ना नांगौ जायो नानि थाखाय जोबोद गोनांथि ओ जेब्ला बबेयावबा ना मोनगोन एबा फुख्रि बा दैज्लांफ्राव मा नाखौ लाबोनानैहाय हमनानै लाबोनायनि उनावहाय बेखौ सायनानै मोजाङै सुनानै बेखौ मा सान्द्रैआवहाय सान्दुंङआव फोराननानै दोनगोन आरो ना नोंथां आरो बिफोरजों लोगोसे मा बेखौहाय ओ बार नाङि जायगायाव एबा ओ औवा हासुङावहाय मा बेखौहाय सिगां औवाखौ दानना लायखांनायनि उनावहाय ओ औवा हासुं खालामनानै बेखौ मा सोनानै बायदिसिना बिदिनो मस्ला बानलु थाव संख्रि होनानै बेखौ लगायनानै बेखौ सोनानै दोनो आरोना ओ बिदिनो गोबाव सम खालामखांनायनि उनावहाय बेखौहाय बानायनाय जायो आरोना आरो बेफोरनि गेजेरजों नोंथाङा माबाफोर होन्देरनो गोसोबा एसे होन्देरदो दे नोंथां औ
जोंहा नाफाम होननानै बुङोब्ला जोंहा बर'निनो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय माने जा-जाग्रा ओ मुवा बेसाद जोङो नाफाम बानायनो थाखाय जोंहा ओ नानि गोनांथि जायो ना आरो ओ थास' औ आ रो ओ जोंनिया ओम गोदो गोदायनि समावहाय माने गोबां ना मोनखायोमोन आरो जोंहा ओ ना ओ गोदो गोदायनि समाव बर'फोरा नाहा मैया थांखायोमोन नाफोरखौ जोङो लायखायोमोन आरो बेनि थाखायनो जोंहा गोदोनि समावहाय नानि टेनसन गैयामोन जोंहा ओ जेरै ना फि थिख्रिफ्रा ओ साबसिन जायो आरो ना नाफाम बानायनो थाखाय जोंनिया जेरै ओ ना फिथिख्रिफ्रा जोंहा गोबां ओ बुरजा बुरजा मोनबोयोब्ला जोङो खावसे जानानै खावसेखौ जोङो इयुनाव जानो थाखाय नाफाम बानायनानै दोनोमोन आरो ओ जेरै जोङो नाफाम बानायनाया जाहैबाय ना फिथिख्रिफोरखौ मोजां मोजां स्र' स्र' जोङो ना फिथिख्रिफोरखौ जोङो सायनानै ओ फो राननानै गोरान फोराननानै सानथाम बा सानब्रै एबा सा सानबागखौनो फोराननानै जोङो। मोजां फोरानखां नायनि उनावहाय जोङो ओ बेखौहाय ओ ज' खालामनानै जोङो मोनसे ओ जेरै नाफाम बानायनो थाखाय जोङो थास'खौ नांगौ जायो। फोरानखांनाय ना गोरांखौ। जोङो फोरोंखांनायनि उनावहाय जोङो। ओ संग्रायाव दोननानै जोङो। ओ ना नाफाम देनो थाखाय जोङो थास' थास' गोसोम। थास' गोसोम मानिना थास' गोसोमा गोथावसिन जायो जोंना नाफामाव। बेनि थाखाय जोङो थांस' गोसोम। खौहाय जोङो बिनि ओ बिगुरखौहाय जिरनानै हैनानै एबा बाखलिखौ सायनानै जोङो मोजाङै साफायै सुनानै लाग्रोनांगौ जायो बेनि उनावहाय जोंहा ओ फार्स्टआवनो जोङो ओ ना गोरानखौ जोङो उवालावहाय मोजाङै ओ दोखो दोखो दोखो देग्लिनानै थिनि घन्टा एबा दुइ घन्टासो देग्लिखांनायनि उनावहाय जोंहा गेब्ले जोबनायनि उनावहाय जोङो ओ थास' गोसोमखौ जोङो होनांगौ आरो थास' गोसोमखौ होनांगौ औ आरो जोङो ओ थास' गोसोमजों आरो नाजों मोजाङै ओ मिक्स खामनानै जोङो आरोबाव देबावनांगौ मोजाङै देग्लि खांजोबनायनि उनावहाय जोंहा एक घन्टासो एबा दुइ घन्टासोखौ देनो हायो जोङो मोजाङै मिहि मिहि देग्लि खांजोबनायनि उनावहाय जोंहा बेफोरखौहाय सोनानै दोननो थाखाय औवानि हासुं नांगौ जायो। बेनि थाखाय जोङो ओ औवानि हासंखौ जोङो ओ बेसेबां थांगोन बायदि मोजाङै आन्दाज खालामनानै जोङो ओ औवाखौ हास'नानै फारसेखै गानसि गोनां आरो फारसेथिं गानसि गैयै ओ हास'नानै जोङो। ओ मोजाङै सुनानै एबा सुनानै आरो फोराननानै मोजाङै दै गसर होजोबनानै ओ जोङो बेवहाय ओ बेबायदि जोङो जोंनि ओ देनानै लानाय। नाफामखौ। जोङो सोनानै दोननो हायो आरो। लोगोसेयैनो मुख्राखौहाय जोङो। प्लास्टिकजों मोजाङै होथेनानै खाथेनानै एबा बारहाबनो हायै बायदि होथेनानै जोङो दोननो हायो आरो लोगोसेयैनो ओ दानि जुगाव जोंहा गोबां। सोलायनायखौ नुनो मोन्दों ओ नाफाम बानायनायनि सोमोन्दै दानि जुगावहाय गोबां मानसिफ्रानो रोङै एबा बानायैखौ जों नुनो मोन्दों आरो माने।
औ औ।
समावहाय जाहा गोबां नाफाम बानायोमोन ओ दानि समावहाय जोङो नाफाम बानायनायखौ नुनो मोनलिया आरो नाथाय ओ गोदोनि समावहाय जोंहा औवा हासुं बायदि बायदि। गैयाब्ला बेबायदि नाफामफोर जोङो ग्लासनि ग्लासनि बयाम आं गोदोनि समाव मोनोमोन दानि समावहाय मोननो थांलिया बेफोरखौ। मोनो मोननायालाय होनबाबो खम मोनसै आरो ओ बेवहाय जोङो ग्लासनि बयामावहाय। जोंहा मोजाङै प्लास्टिक होथेनानै मुख्रा मारिथेनानै दोननो हायोमोन आरो। नाफामखौ जोङो गोबां दिन्सिमहालागै ओ जेरै ओ थाम दान ब्रै दान फोरजों दोननानै मोजाङै जानो हायो आरो बेनि उनावहाय जोंहा नाफामनि सोमोन्दै जोङो गोबां ओ दानि मुगायावहाय जोङो गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनबाय मानोना जोंहा दानि मुगायाव जोङो नानि बेसेनाबो ओ गोबां जाबाय आरो नाफोरखौ जोङो मोननो थांलिया बेनि थाखायनो माने नाफाम बानायनायनि आदब खायदाफोरखौ माने मानसिफ्रा बावबोजोबनो हमबाय आरो।
उम उम।
ओ नाफामनि मोनजानायखौ जोङो मोनजानो थांलिया आरो। नाफामनि ओ ना फामनि नाफामा जोबोद मोजां मोदोमो नाफामा। आरो जानोबो गोथाव जायो औ आरो जोङो दायो बेफोरखौ माने गोबां सोलायबोनाय जोङो मोनजाला एबा बेफोरबायदि बानायनायखौ जोङो नुला। जायनि जाहोनाव ओ जोंनि दानि जुगावहाय जोंहा नाफोरखौ मोननो थांलिया एबा ना हमैया थाङोब्लाबो जोबोद खम खमै जोङो नाफोरखौ मोननो हासै आरो बे नि थाखायनो जोङो नाफामखौ बानायनायखौ जोङो नुनो मोनला। जोंहा ओ गांजेमा सिंखावरि गांजेमा सिंखावरि बेफोराबो जोङो बर'नि थाखाय माने मोनसे मुंदांखामोन आरो मुंदांखा बाथोन। गांजेमा ओ गांजेमा जो आरो जोला गांजेमा जोलाया माने जोबोद मोजां मोदोमसिनो एबा गोथावसिन जायो। आरो बेनिफ्राय जोङो गांजेमाफोरखौ जोङो गोबां ओ गोदोनि समावहाय जोङो गोबां मोननो हायोमोन। नाथाय दानि समावहाय गैलिया बेफोर गोदोनि समाव ओ जोङो गोबां गांजेमा नागिरोमोन दै ज्लांनि समाव जेरै दा जेनेबा दैज्लां बोथोर समाखाय जोङो अखा हायोब्लाहाय फुङावनो ओ दैज्लां दुब्लियावहाय जोङो थांखायोमोन। ओ गांजेमाया आ बिलो बायदि बायदिनिफ्राय फैयोमोन जेरै गांजेमाया मानै दुब्लि बारियावहाय जेरै बिदै दैफैयोमोन ओ बिदै दै खांनायनि उनावहाय बिसोरो मानैबो हौवसा गांजेमा जोला एबा गांजेमा जो बिसोरो ज' थायोमोन। बिसोरखौ ओ जोङो नागिरनानै लायनानै एबा नागिरनानै मोनोब्ला जोङो हमनानै लाबोनानै बिदैखौबो लाबोफायोमोन एबा बिमा मानैखौबो लानानै फैयोमोन आरो। गांजेमानि गांजेमाया सुयोबो गांजेमानि ओ खिलाङा माने जोबोद गोसा
औ औ औ।
थुनाया जोबोद गोसा बेनि थाखाय माने गांजेमाखौ जोबोद गिनांगौ आरो गांजेमानि बिसाआ माने जोबोद गोसा जेरै ना सिंगिनि बिसफोरबायदि गांजेमानि सानाया जोबोद गोसा आरो गोसाबो गोसा आरो जानायावबो गोथाव आरो मोदोमोबो आरो मोजांनो। बर'फोरनि गेजेराव बेफोरनो जाहैबाय ओ बाथोन होननानै बुङोब्ला गोदोनिफ्राय दासिमहालागै जोङो बावगारनो हायाखै। ओ जेरै नाफामनि नाफामनि बाथोन आरो गांजेमानि बाथोन बेयो माने गोदोनिफ्रायनो मोजाङै सोलिबोबाय थादों एबा जौगाबोदों आरो। दायो ओ गोबां बर'फोरनि गिदिर गिदिर हर हटेल रेस्टुरेन्ट बायदिफोरावहाय जोङो बेफोरबायदि बाथोनखौ ओ मोनखायो। नाफाम बाथोनखौथ' जोङो अलरेडि मोनखायोआनोसै आरो गांजेमाबो जोङो खमैब खम एसे खमै मोनो आरो नाथाय नाफामखौ जोङो। गोबाङै मोननो हायो लोगोसेयैनो जोंहा दानि बेलायावहाय जोङो बेफोरबायदिखौ माने बानायनायफोरखौ जोङो नुहैला आरो लोगोसे जोंना दानि बेलायाव गांजेमायाबो गोबां खमसै बेनि थाखाय माने जोंनि जानाय एबा बेफोरबायदिखौ बावगारनायखौ जोङो नुनो मोनबोबाय आरो लोगोसेयैनो नोंथांजों बेखिनि खोथाखौ सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों नोंथां। फ्राय बिदिनो गोदान गोदान खोनासं मोनबाय आरोना आं जायखौ